हेलौ
औ हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जोङो जुदि नोंथाङा सम दांबा मोनसे आयदा लानानै सावरायनो बेबायदि सानदोंमोन नोंथांजों।
औ सावरायजायो सावरायजायो
औ औ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि ओ हाबा खुंनाय नेमखान्थि बा बर'फोरा मा माबायदि माबायदि हाबा लायो आथिखालाव बा गोदो गोदोनिफ्राय नोंथाङा नुबोनाय बेफोरनि सोमोन्दै माने हाबानि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां। सावरायजागोन।
नोंथांमोननि ओनसोल जोंनि ओनसोल माखासे
औ
हाबा खुंनाय खान्थिफोराव एसे एनै गोरोबलायनाय बा एसे एनै फारागथि बेफोराथ' थाखायो ओनसोल लायै ओनसोल
औ नोंथां औ
जिहेथु नोंसिनि आरो जोंनिजों एसे ओ माने गोरोबहोलायसै नामा सावरायलायनानै नोंथां।
औ औ औ औ नोंथां औ।
बिदिबा आङो फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां औ।
जिहेथु हाबा होननानै बुङोबा हाबाया जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि गासैबो सुबुं माहारिनिनो जिउनि मोनसे बाहागो जेरै- माने मानसिया जोनोम जायो बेनि उनावहाय ओ संसार जानो थाखाय बा ओ गावनि इयुन जोलैखौ फेहेरनो थाखाय ओ माने हाबा जायो। समाजनि नोजोरावहाय बा समाजनि गेजेरावहाय गासिखौबो साखि महरै लानानै हाबा जायो ।बेनि उनावहाय आरोबाव मोनसे स्टेज फैयो जोंहा लास्ट स्टेज जायखौहाय जों रुंसारि जानाय एबा थैनाय होननानै बुङो। बे मोनथाम बाहागोखौ बांसिनै राननानै लानानै सावरायलायनायखौ जों नुयो।
औ।
बेनिखायनो नैबे जोंनि गोनांथार मोनसे हाबानि बाहागो बे हाबाखौहाय जोंनि ओनसोलाव माबायदियै खुङो। बेखौ आङो नोंथांनो एसे सेयार खालामसै
औ औ औ
ओ ओ हाबाखौथ' ओरैनो बर'नि हाबायाथ' गोबां रोखोमनि दं होननानै माने बिजाबफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो बा माखासे आगुनि सुबुंफोरनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो। जेरै-हाबा गोलाव ओमफाय बेबायदिनो दोनखारलांनाय बेबायदिनो खारसन फैनाय आरो बोनानै लायनाय ओ दंखा हाबा नाय बेबायदि माने गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफोर दं होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो दा जिहेथु ओ सम बाबेननाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलावहाय हाबानि खान्थिफोर बेखौहाय गुबुन गुबुन रोखोमै लानायखौ आथिखालावहाय नुनो मोनदों। जिहेथु जोङो जेलानाखि ओ जोंनियावहाय हिन्जावखौ नायनानै लाबोनाय जायो। बेवहाय सासे हिनजावखौ ओ नायनो थांनायनिफ्राय ओ जोङो थारिक दानहैनाय बे थारिख दानहैनायखौ जोंनिया फबिरा दाननाय बेफोरबायदि होननानै बाहायो दा बे खबिरा राननो थांनाय बेनिफ्राय माने ओ हिनजावनि न'खराव थांनानै हौवानि न'खरनि गारजेन आरो गामि गामिनि माखासे ओ बिबानगिरि गागि सुबुंफ्रा थांनानै हिनजाव न'खराव सावरायहैयो बेनि उनावहाय हाबानि ओ थारिखखौहाय थि खालामनानै लानानै फैयो बेनि उनाव जेलानाखि हाबा जागोन बेबायदि समावहाय माने ओ माखासे बिबान लानानै फैलायनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेब्ला माने हिनजाव गोदाना फैनानै ओ न'खरनि ओ लांगोना खाथि सफैगोन अब्ला बै लांगोना खाथियावहाय गाम्बारि खामफ्लाय बनानै हिनजाव गोदानखौ बे गाम्बारि खामफ्लायावहाय गाखोहोनानै सोमोन बिबोनां जानाय बा हौवा गोदाननि बिनानाव दंब्ला बिनानाव आरो बिनानाव गैयाबा ओ सोमोन्दोआव बाहागिफोरबाबो बिनानाव जानाय बेखौहाय हिन्जाव गोदाननि आथिंखौ दैजों सुुना होनाय जायो बेनि उनावहाय आरोबाव मोखांखौ दैजों एसे बिलिरनानै फुगारनानै होनाय जायो मोजां जिजों बिनि उनावहाय हिनजाव गोदाननि मोखाङाव बेबायदिनो देलायग्रा
हेलौ
होनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय ओ बेबायदिनो हिनजाव गोदानखौ आरोबाव दाउदै नेवसिनानै दाउदैखौ गारहरलायनाय बे फोरबायदिखौ एसे एफा एनै नुनो मोननाय जादों
औ
आरो बेबायदिनो जोंनि गामियाव नङाब्लाबो जोंनि गामि खाथियावनो माखासे गामिफोरावहाय जिहेथु बर'फोरनि गोदोनि ओ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आथिखालावबो सोलिबाय थानाय माने जोंजों सरजाबनानै थानाय जिहेथु माने बाथौ दोहोरोमनि हाथासुनि हाबा बे खान्थिखौ नुनो मोननाय जायो मानो होननानै होनबा हाथासुनि हाबाया बर'फोरनि गोजामसिन माने हाबा खुंनायनि खान्थि होननानै जों बुंनो नांगोन आरो बेयो आथिखालावबो सोलिबाय थादों बा सोलिगासिनो दङ बेबायदि ओ हाथासुनि हाबा लानाय बेवहाय आंहा बांद्राय माने बेफोरबायदि ओ माने एक्सपिरियेन्स गैया अब्लाबो ओ एसे गुबुननिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बा लोगोफोरनिफ्राय खिन्थानाय बायदिबा माने हाथा सुनि हाबायावहाय बेबायदिनो जोंनो हाथाखौहाय नांथारगौ बेवहाय औ अनला ओंख्रि संनायनि नेम दङ आरो अनला ओंख्रिखौ हिन्जाव गोदाना संनानै बेबायदिनो ओ हौवा गोदाननो खुरनानै होनाय बा गामिनि सुबुंफोरनो हाथायाव लानाय बेबायदि ओ अनला बा हाथायाव लानाय ओंखाम बेखौ खनसेयावनो माने थोहोजोबनो हानाय बेफोरबायदि जानांगौ ओ बेनि गेजेरजों माने ओ न'खर खुंनो गोरों जानाय बेफोरबायदिखौ मिथिनो मोननाय जायो होनना बुंनाय फोथायनाय बेफोरबायदिखौ ओ आङो खोनानो मोनदों बा मिथिनो मोनदों आरो दा नोंथांखौबो आं बेनि सोमोन्दै एसे माने फोरमायनो थाखाय खावलायबाय
जागोन नोंथां जागोन जिहेथु हाबा होनोब्लाथ' सुबुं सासे मानसिनि थाखाय माने गोबां मोनसे गिदिर हा ओ खामानि नङा होमबा बा जिउनि जा जिउनि मोनसे ओ मा होनो बेखौहाय आगान होजेननाय संसारनि आगान होनाय जिहेथु हाबायाथ' जोंनिथिंजाय माने माने नोंसनिखिजाय ओ नोंथांमोनिखैजाय जेरै माने खालामो दा नियम निथि बा माखासे खान्थिफ्राथ' एखेयानो नङा होमबा?
उम।
जोंनिथिंजाबो बेफोरबायदिनो एखेयानो, जोंनिया जेनेबा बाथौनि हाबा होनोब्लाथ' जोंना ओ बेफोरबायदि हाथासुनि खुरनायफोराथ' थाखायो नङा होमबा?
औ औ।
माने ओ बेफोरबायदिनो सोरबाया खुरो सोरबाया खुरा, हाबायाबो हाबा गिदिर हाबा फिसा थायो।
औ।
बेबायदिनो जोंनिथिंजायथ' माने हा बि हाथासुुलि खुंनाय हाबाफोरखौहाय एसे खम खालामनाय जायो आरो, आथिखालाव माने नुनाया जोबोद खमसै।
औ।
माने सिगांफोरनि बायदि सिगां माने जों उन्दै उन्दैब्ला नुयोमोन एसे एनै। खिनथु आथिखालाव माने जोबोद खमसै बेफोरबायदि माने ओ हाथासुनि खुरनाय मा खुरनाय आं नुबोदों ओ जेनेबा जोंहानि जोंनि दादि मोननि हाबामोन हाबा खौ आं नुबोदों आरो।
औ औ।
जिहेतु माने बिसिनि समावहाय हाबाया जायोमोन बिदिनो ओ हरनि समावसो बानायनाय जायोमोन हाबाखौ। जेन'बा ओ मोनानि दाइन बाजि बा गु बाजि माने जि बाजिहालागै माने जाहैयोमोन आरो हाबाफोरा, सिगांनि हाबाया जिहेथु हाथा हाथासुनि खुरनायाबो बे समावनो जायोमोन।
औ।
हाथासुनि खुरनाय समाव माने बेबायदिनो जेरै ओ अनलाजों अनला ओंख्रिखौ खुरनानै होयो बेबायदि। माने जास्लाबलायनो हायै माने दै लुनानै होनाय बा मा माबा होनाय बेफोरबायाददि माने नियम दंलायो आरो माने खब'से जाबानो माने दै लुनानै होनाय माने बेफोरबायदि माखासे रंजानाय बाजानायनि माने माबा नियम निति हिसाबै माने रंजानाय बाजानाय बायदि बेफोरबायदि माने नियम माखासे दंलायो आरो। जेहेथु हाबानि खोथा बुंनो थाङोब्लाथ' माने जोबोद माने गोलाव आरो जोबोद माने खोथायाबो फिसा खोथा नङा, नङा हाबानि खोथा बुंनो थाङोब्ला जिहेथु दा गामिनि हाबाफोरा जोंनि जेनेबा सिगांनि जों दानिजों एसे आथिखाल खालाव एसे सोलायनाय जाबाय
औ
मानो होनोब्ला आथिखालाव माने हाबाफोरखौ आं नुनो मोनदों जे जोंनिथिंजायहाय माने बांसिनानो दानिया फुंनि समावहाय दाननाय जायो हाबा जिहेथु हाबा खालामनाय जायो जोंना फुङाव सोब बांसिन खालामनाय जायो आरो जोंना हाबाफोरखौ दानिया जिहेथु माने फुंनि बिदिनो ओ गु बाजि दाइन बाजि बा जि बाजि बेफोरबायदियावहायसो आरो बांसिन खुंनाय जायो आरो आरो आथिखालनि हाबाफोरखौहाय नुयो जे माने बांसिनानो सानसेनो हाबा खालामनानै सानसेनो फोजोबनाय
उम
बा आलासि थुलासि माने सानसेनो जाहोनाय लोंहोनाय स्रां स्रां खालामनाय। बेफोरबायाददिखौहाय माने बांसिन नुयो आरो जिहेथु आरो जोंना नियम मोनसे दङ' गामियावहाय। माने बेबायदि जेनेबा हाबा हाबा हुखा जोबखांजोबनानैहाय। जिहेतु गामिनि मानसिफ्रा जोंना गामियावनो गामिनि मानसिफ्रानो ओ ओंखाम खुरनानै होनाय बा ओंखाम ओंख्रि संनाय बा माखासे अगदाब जावनाय बा बेफोरबादि माने गामिनि जिहेथु जाहोनाय लोंहोनायनि दायथ'खौ गामियानो लाजोबो नालाय माने बेबादि औ जयैनो अखानायै हाबा जोबखांनायनि उनाव आलासि दुलासि जोबखांनायनि उनावहाय जोंनिया मा खालामो गामिनि मानसि गोजा जयैनो आरो खनसे माने मोखां नायलाय नायलाय माने ओंखाम ओं बिदिफोरोदि माने जानाय लोंनाय जालाय लायो आरो बेफोरबायदि माने मोनसे नियम दङ' आरो जोंनिया माने अखानायै ज' बिदिनो बैनि गोजा रंजा बाजा बा मोसाबाय सोरबाया बेफोरबायदि माने खालामलायो आरो बेफोरबायदि नियम दंलायो आरो दुनियाहाय
औ
बेबायदि जेनेबा हाबा जोबखांनानै नियम मोनसे बेखौ फालिनाय जायो आरो।
औ औ
अब्ला जिहेथु नोंथांमोनथिंजायनि हाबाखौ नोंथाङा फोरमायनानै होबाय। आरो माखासे ओ हिनजाव गोदान नायनायनि माबाफोरखौ नियम निथिफोरखौबो एसेबाबो बुंनानै होबाय नङा होमबा
औ औ
जिहेथु जोंना समा बेबो जोबबाय नङा होमबा नोंथां औ जाबाय जोंना औ अब्ला जों बेयावनो दोनथ'नोसै नामा औ नोंथां औ